औ नोंथां ओरैनो ना औ खोनादों दे। जों दा गेलेनायनि सायावबो रायलायनोसै आरो‌।
गेलेनायनि सायाव रायलायगोन।
औ गेलेनो खेला गेलेनाय बायदिफोरनि बागैनो।
औ।
गेलनाय होनोबाथ' गेलनाय बायदि रोखोमनि गेलेनाय दङ आरो जों
औ औ।
जेरै जोंनि गामि ओनसोलथ' गोदोयो गोदोनि गेलेनाय होनोब्ला जों गामि जोंनिया बाथा गेलेनाय खाबादि गेलेनाय गथ'फोरा गेलेयोमोन दि गोदो। होसोलायनाय, थाखोमालायनाय बेबायदि गेलेयोमोन आरो गिला गेलेनाय नालाय दा बेफोरखौ गेलेनोनो नागिरला माथो रावबो। बावगारखोबबाय दानि गथ'फोरा।
औ बावगार बावगारलांनो हमबाय।
दानि गथ'फोरा बांसिनानो मबाइलजों गोदोना थायो आरो। मबाइलावसो गेम गेलेयोसो दानिया बेफोरबायदि खेलाखौ गेले बिसोरो खालि मबाइल फाबजि फ्रि फायार बेफोरखौसो गेलेयो आरो दानि मानसिफोरा।
औ। औ।
गेलेयोब्लासो जोंना देहाफोराबो मोजाङै थायो आरो बेफोरबायदि मबाइलजो मबाइलाव नांथाबाना थाबाय थाबाथाय मोजां थाया आरो देहाफोराबो।
औ। बेखायनो गोदोनि मानसिफोरा गेलेनायखायनो देहाफोराबो मोजां थायोमोन दानि जुगावथ'
औ दानिया जेसेनो आजादि जायो एसेनो बेमारफोराबो बारासो जायो मानसिफोरा दानि मानसिफोरनो औ। खामानिफोरबो मावनो नागिरला ना दानि मानसिफोरा।
औ।
आरो गेलेनायाथ' दङ दानि गेलेनायफोराथ' फुटबल दा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय आरो दासिमबो दं दंखायो आरो बेफोरो मानोना बेफोरो इन्टरनेसनेलावबोथ' गेलेयो नालाय बेफोर खेलाखौ जेरावबो सोलिखायो नालाय बेफोर खेलाफोरा बिनि थाखायनो बेफोरो गो आरो दा बेफोरथ' बेफोर दङ नालाय आरो दा जोंबो गोदोनि खेलाफोरखौबो बावगारनो नाङामोन आरो जों बर' हारिनि खेला गेलेनाय बेफोरखौ दाबो गेलेयोब्ला मोजां जायो आरो होमबासो जोंनि खेलानि गेलेनायनि नेरसोन थागोन नालाय नियाबो
औ औ। दानि जुगाव गथ'फोरा फुटबल क्रिकेट बे फोरखौबो गेलेनो नागिरा बांसिनानो मबाइलजोंनो थायो आर ना नुनो मोनो।
थ' खेलाफोराबो अनलाइनसो जाजोब्बाय आरो गासिबो। केराम, लुदुफोरखौबोथ' जों अनलाइनाव गेलेनो हायो नालाय मबाइलजोंनो क्रिकेटफोरखौबोथ' जोङो बिदिनो अनलाइन होननानै गेलेबावो
औ मबाइेलानो जाबाय आरोना फिफ्टि पारसेन्ट
उम। दा बिदिनो खायसे मानसिफोरा गेलेनानै मोजां मोनो आरो खायसे मोजां मोना। बेफोरबायदिनो आरो दा जोंनियावबोथ' बहुद जोंनि बर'आवबोथ' सानैसो मुंदांखा गेलेग्राफोर दङ। नामफोरखौबो आङो मिथिजोबा आरो बे फुटबल गेलेग्रानिया मा नामोन बर'निया
औ फुटबल गेलेनायनि आं नामखौथ' लाला होमबाबो
औ।
गेलेयो आरोना।
औ खेला गेलेग्रा बि बेफोरबायदि गेलेनो नांगौ आरो जोंनि बर'फोराबो नाम खाला-खामायनांगौ आरो बिदिनो खेला गेलेनानै गोबां इनतायनेसनेल लेबेल फोराव गेलेहैनो हायोबा नों मुंदांखा नाम जायो आरो बिसोर बायदिनो
औ।
बेनिखायनो जों खेलाखौबो गोसो होनांगो फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायखौबो ला फा नांगौ आरो उम उम
खेलेनायजों फरायनायाबो गोनांथार
औ नों खेला जोबो लाइफ दालाङो हायो नालाय खेला गेलेनानैबो जोंङो जेनेबा बि क्रिकेटारबो दं। फुटबलार बेफोरबो गासैबो खेलाजोंनो बिसोर एसेबां बुरजा फरायनाय नङाबाबो बिसोरो खेलाजोंनो बिसोरनि लाइफआ जाखानाय खेला गेलेनानैनो बिसोरो थानानै बेसेबांबा रां खामायो आरो बिसोरो खेला गेलेनानैनो जोंफोरनियाबो बि बेफोर बायदि गेलेनानै थांनो हाबा जोंनि बर' हारियाबो एसे गोग्गायो आरो मोजां
औ।
जोंथ' गोदोयो बेफोर बायदिनो बहुत खेला गेलेयोमोन आरो गामियाव बुहुत। दानि गथ'फ्रासो बेफोरखौ गेलेनो रोङा जोंफोर बिदिनो काबादि होसोलायनाय थाखोमा लायनाय दैफोरावबो होसो लायनाय बेफोर बायदि गेलेयोमोन आरो मोजां बो नाङोमोन आरो बेफोरखौ गेलेनानै जोङो।
औ आंथ' बेफोर बायदि गेलेफोरनो मोनाखै अब्लाबो काबादि बेफोर थाखुमालायनाय बेखौ बेफोरखौ मोन्दों आरोना गेलेनो ओमफ्राय बाथा बाथाजो होननाय दंमोन। आरो माल
मारबलफोरखौ जोंबो गेले गोमोन मारबलखौबो हिनजाव मानसिबाबो औ।
आं गोसोआव दं सिगां मार्बल गेलेनानै होसो जानो मोन्दों आरोना।
ओं जोंबो होसो जायोमोन। इदिनो गेलेनानै सानसे सानसे गेलेनानै मोजां मोनोमोन होसो जायो बिमाफोरजों ओंखाम ओंख्रि जानो बाव बावगारलाङोमोन आरो‌ जों गेलेनानै।
औ औ औ नंगौ। गोदोनि समफोरानो जोबोर
औ औ गोसोखाङो आरो इफोरखौ दाबो गेलेफिननो दानि गथ'फोरा बेफोरखौ मिथियानो। बांसिन मबाइलजोंसो गोदोनानै थायो नुयानो गेलेनायखौनो दानिया जोंनि इफोरबायदि।
औ।
उम। दा औ उम।
नोंथाङा खेलाफोरनि नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा मा मा खेला दं जोंनि दा
औ। इन्टारनेसनेलनिफ्राय गामियारि गेलेनाय आरोना?
अ गासैखौबो गोसोआव थानायबो बुं।
गामियाव जों गेलेनो मोनोदि
सिगांनि दिनाव बाथा गेलेनाय बेफोर काबादि काबादियाथ' दाबो दं काबादि गेलेनाय मार्बल मार्बल गेलेनाय आरो बाथा गेलेनाय बेफोरखौ नुनो मोनला आरोना।
उम नुनो मोनला उमहो।
औ।
औ।
काबादि दं क्रिकेट फुटबल हकि बे बेफोर
औ। भलिबल औ बहुत था दं खेलाफोर बुंंजोब ओमफ्राय केराम लुदु बेफोरबो आरो। लुदुफोरखौबो गेलेनानै मोजां नाङो आरो। इन्टारेस्ट नाङो जमा जमा गेलेबाथे बेरामफोराबो मोजां मोनो गेलेनानै नोंहा फुतबल गेलेयो ना गेलेया?
आंथ' फुटबल गेलेनानो बांसिन मोजां नां ङो आरोना फुटबला आंनि फेभरेट हबि माने।
औ हौवाफोरा बांसिननानै फुटबल गेलेयोना जोंनि गामि ओनसोलनिया फुटबल गेलेनानै मोजां मोनखायो बांसिनानो सेंग्राफोरा।
औ आं आंथ' दा बिदि गेलेनो मोना उम मालाबा सम मोनबा गेलेयो आरोना दा सिगां गेलेयोमोन गोदोनि दिन
ओं ओ
गेलेनाय ओरै लोगोफोरजों उम फैसा खांनानै दस जायनाव जि दङ बिदि फैसा खांनानै जों फैसानि गेलेहयोमोन आरोना। गामि मोनसे ओ मोनसेनिफ्राय दाबसे गामियाव गेलेहैयोमोन। बिदिनो मेटस गेलेयोमोन फैसानि।
औ जोंनिथिबो जायो आरो सम सम फुटबल मेटच बिदिनो फारसेनि मावबा दाउनि फैसानि बेफोरबायदि होयो आरो।
औ औ
आरो बैसागोआवबो जोंनिया खेला होयो आरो बैसाग बैसागोआवथ' गासैनाबो फांसन जानाय सिगां खेला होखायोना।
औ औ
औ बिदिनो होयो आरो काबादिफोर दिरुं बोलायनाय भलिबल फथ'फोरनि दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि खेला होयो आरो बायदि रोखोमनि। बैसागो फोराव।
नोंथाङा गोदो बाथा गेलेफेरनो मोनदोंमोन ना?
आङो बाथाथ' खेबसेफोर गेलेदोंमोन खोमा आङो बांद्राय गोसोआव गैला आरो। बाथा गेलेनाया बिदि सिन बोनायामोन ना?
औ औ
बक्स बायदि बोनानै गेलेयोना इखो?
उम आइदिया दं नामा माबायदि गेलेयोमोन बाथाखौ सिगां गोदोनि दिनाव?
आङो बांद्राय गोसोआव गैला बे गेलेनायखो आं खालि बे बक्स बोनायखौ गोसो याव दङो आरो माबायदि गेलेयोमोन आङो बावबाय आरो उन्दैयावसो गेले नो मोन्दोंमोन जोङो।
उम आंनावबो आंबो गोसोआव गैया
औ
गेलेनायालाय गेलेदोंमोन अब्लाबो गोसोआव गैला।
ओं नोंथांमोननि गामियाव खेला होयोना होया बैसागो समाव।
उम खेलाथ' होयो फुटबल होयो आरो फुटबल खेला। गामिनि मोनसे फिल्ड दं बेयाव होयो उम दस स्रा दस्रा गामिनिफ्राय लिंहरो मानसिफोरखौ गेलेनो।
अ अ औ
ओं
फरायनायजों लोगोसे खेलाखौबो जोंफ्र होफानांगौ बेनिखायनो स्कुलफोरावबो खेला होयो आरो।
खेलायाबो मोनसे बाहागो नालाय फरायनायनि। खेलाजोंबो जों सोलोंथाइ मोननो हायो।
औ
औ
खेला खेला होनोबा मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां।
औ खेला गेलेनो मोजांबा मोनो औ फिट थायो आरो बिमाफोरा
खेलाबो खायसो आरो औ ओ।
बुंं दे दा
खेला होनोबथ' गाज्रिबो थायो आरो खायसे बायदि सिया बेफोरबायदिनो जुवाफोर गेलेयो। नागिरो आरो बेफोरखौ गेले मानो जायो आरो बेफोरो मोजां नङा नालाय। बेफोरो बरबद बो जायो गाज्रि हुदासो एफोरखौ गेलेनो हाया। गेलेनो गारबा मोजां आरो ओम।